खोनादोंना नोंथां?
खोनादों ना नोंथाङाबो?
औ खोनादों नोंथां
नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय माने बर' सुबुंफोरा ओ आगोल आरो आ थिखालाव माबायदिहाय न'खर सोलि ओ सलायबोदों बे औ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा? औ
गोदोनि आरो दानि थासारि ओ दायो बिजिरनानै नायोब्ला जोबोद मानि आलादा रोखोमखौ नुनो मोनसै गोदोहाय गोदोनि समाव जेरै ओ खाथियाव थानाय हाग्रा एबा अरनबारिफोआव ओ दंफां लाइफां बन सिननानै लायनानै ना ना जेजों सारनानै लायनानै ओ मैहुर खालामनानै बेबायदिनो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों मानि गावनि न'खरखौ गसंथानो थाखाय खुंबोदोंमोन नाथाय दानि बोथोराव जुगा एसे सोलायनाय नुबोनायखाय दोनै ओ सोरहाबा सोरहाबा बेबायदिनो गोबां बिजनेस सोरबा बा बिजनेस लामाजों थांबाय सोरबा बा आबाद मावनायजों बिगियान मुगाजों आबादखौ मावनो हमलांबाय जेरै लाइक आं जों ओ गामिनिखौनो बुंनो थांनोसै जेरै जों गामियाव बुहुद मानसिनावनो माने गय बागान गोजासै ग'इआबो मोनसे आबाद ओ गावनि न'खरखौ खुंनो थाखाय नालाइ
औ औ
बेबायदि गय आबादफोर मावनानै
औ
ओ मोनसे फानलु ओ फानलु फेरेंगि फानलु सिब्र' ओ खिललिखिं नैबेफोरखौ मावनानै माने ओ सान नायोब्ला गोदोनि आरो दानि नैबे दा थासारिया न'खर खुंनायनि बेलायाव एसे आलादा रोखोमै जौगाबोनायखौ नुनो मोनदों आरो जेरैहाय गोदोनि समाव मासे मैहुर खालामहैनो थाखाय
औ
सम लायोमोन
औ
नाथाय थेवनै दानि बोथोराव एबा दानि समाव बारा मैहुर खालामनायखौ नुनो थांलिया नाथाय बेस बेफोरो जोबनानै थांबाय फ्राय
औ
थेवबो जायगा लायै जायगा ओ चान्स मोनोब्ला सम मोनोब्ला सोरबा सोरबा दासिमावबो जेरै हाग्रानि अमाफोरखौ ओ औवाफोरनि जं बानायनानै ओ जेफोरजों सारनानै लायनानै गामिफोराव फानफैनायखौ दासिमबो नुनो मोनो आरो नाथाय इसेग्राब नुनो मोनलिया नाथाय बेफोरजोंबो माने बै समाव गावनि न'खरखौ खुंबोनो गोनां जादों आरो नोंथां दानि थासारियाव औ
थिग बेबायदिनो ओ औ जेनेब्ला थिग बेबायदि बिदिनो आगोल आरो दानि ओ थासारि एबा न'खर सलायनायाव जों जोबोद गुबुन गुबुन फारागथिफोरखौ नुनो मोनो आरो ना ओ जेरैखि जेनेबा जों आगोलो ओ जेनेबा गावनो जोंङो थोरि हाग्रा हानानै थोरि हाग्र जों न' लुनाय एबा उखुम लुनानै जोङो गावबागाव गावनो न' बानायना थायोमोन आरोना बेफोरबायदिनोओ जेनेबा दानि मुगायाव जोङो बेफोरबायाददिखौ नुनो मोनलिया ओ दानि मुगायाव जेनेबा जोङो मानो नुनो मोनलिया होनोब्ला दानि मुगायाव जेनेबा गुबुन हारिनिबा ओ गुबुन गुब गुबुनखौ नुनानै जेनेबा ओ जों बर' सुबुंफोराबो सोलोंबायखि ओ जेनेबा थोरिनि न' लुब्ला ओ बारा एसे ओ गोग्गोम जाया आरो ना बेबायदिनो जेनेबा जों था इथा एबा ओ सिमिट बालाफोरजों लानानैसो ओ लु बा नहा एसे गोगोम बा गोरा जाना थायो आरोना बेनिखायनो गुबुन गुबुनखौबो ओ बेबायदिनो लुनाय नुनानै जेनेबा जों बर' सुबुंफोराबो बेफोरखौ नुनानै सोलोंबोदो आरोना औ बेबायदिनो ओ जेनेबा आगोलनि बायदि ओ जोंनि बर' सुबुंफोराबो जेनेबा जाम्बा जाम्बि जानानै ओ जेनेबा फरायसालियाव थाङा लासिनो एबा ओ फरायालासिनो थानायखौ जों बारा नुनो मोन बारोना आगोलो मा जायोमोन जों बर' सुबुंफोरा ओ ब्रा बुजिस्लाबनो मोना रोङामोन नालाय बेनि खायनो जेनेबा फरायनानै जेबो गैया बा बिदि होननानै जों जेनेबा बा जोंखौ जेनेबा जोंखौ नङा दे सुन माने जोंनि गेदेरफोरखौ ओ फरायनो एंगारहरामोन आरोना फरायसालिफोराव औ जेनेबा आगोलो मारैमोन बर' सुबुंफोरा जेनेबा खामानि मावबासो मोनजागोन फरायनानै जेबो गैया बिदिमोन आरोना दा दानिया जों मा नुनो मोनो होनोब्ला जेनेबा दानिया जों आगोलनि बायदि बिदि नुनो मोनला गुबुन सुबुंफोर खौबो बिदि माने गुबुन सुबुंफोरनिफ्राय सोलोंनानै एबा नुनानै जेनेबा दानि जुगाव ओ जोंनि बिमा बिफाफोरा बिदि बुङो आरोना जेनेबा कि फरायना ला जेनेबा फरायबासो खामानि मोनगोन। बिदि आरोना बेबायदिनो ओ आगोल आरो आथिखालाव जोबोद बेबायदिनो जोङो सोलायनायखौ नुनो मोनबोदों ओ जेनेबा आगोलो जोङो ओ जेबो मावामोन। ओ जेनेबा जोङो हाग्रा बंग्रा मैहुर खालामनासो जाग्रामोन। भोथ दानिया जोङो फरायसालियाव थांनानै ओ फरायनानै ओ जेनेबा मोजां मोजां गानै जोमै एबा मोज जाङै फरायनानै जोङो लानो हायो आरो साख्रि ओम ब्लाबो जेनेब्ला जों बिजनेस लाइनव गुबुनखौ नुना थांनो हाबाय। आरो बेबायदिनो मोजां मोजां खामानिफोराव खामानि मावनो हाबयैबाय आरो ना। बेबायदिनो न'खरा माने ओ आ गोलनि बर' सुबुंफोरनिसाय दानि बर' सुबुंफोरनि न'खरखौ जों साबसिनै एबा मोजांसिनै ओ सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनो आरोना। औ औ बेबायदिनो ओ जेनेबा बर' सुबुंफोरा आगोलो जेनेबा जोङो माबायदिहै बर' बिमामोन ना ओ जेनेबा ओ गावनि गथ' गथायफोरखौ फेदेरबोदोंमोन होनोब्ला जेनेबा जों आगोलो ओ जौ सेरेब ओ बिदिनो सावनानै एबा फाननानै ओ रां खामायनानै गाव फोरखौ एबा न'खरखौ ओ सोलिबोनायखौ नुनो मोनदोंमोन आरो ना। दानि बेलायाव खमैनो जों जोबोद खम नुनो मोनो आरोना बेफोरबाय दि ओ सेरेब सावनानै एबा ओ बेफोरबायदि बिमाफोरखौ न'खर सालायनाय खौ दानिया औ दानिया जेनेबा हौवा हिन जाव बेफोरबायदि जेबो फारागथिखौ जों बारा नुनो मोनलिया आगोल जेनेबा जों ओ हौवा हिनजाव फारागथि खालामनाय खौ जोबोरै नुनो मोनसिगोनमोन आरो ना।
औ नोंथां औ।
औ बेबायदिनो नोंथाङा बुंनो हागोन ना मा बर' बिमाफोरा ओ जेनेबा मा मा बायदिहाय आगोलो एबा आथिखालाव मा मा माबायदिहाय ओ जिउ खुंबोदोंमोन बेनि बागै?
ओ गोदोनि समावथ' जोबोद खस्थ'मोन माने ओ दिंखियानो माबा मैथ्रु, मैथ्रु बिबार माथिगालदाबनि बेफोरबायदि हाग्रानि बुस्थुफोरखौ फाननानै गावनि न'खरखौ बुहुत खस्थ'यै खुंबोदोंमोन आरो नाथाय बुंनो थाङो ब्ला नै दा दानि समाव बर' आइजोफोराबो एबा बर' माहारियावबो ओ जोंनि न'खरा डेभ्लप जाबोगासिनो दं जेरै अमा फोसिनायजों दाउ फोसिनायजों मोसौ बोरमा फोसिनायजों नैबेफोरनि दारै माने ओ बर' समाजनि बा बर' न'खरफोरा लासै लासै जौबोगासिनो दङ आरो जेरै अमाफोरखौ मोनसे न'खरावनो दानि समावहाय नुयो माब्रै माबा एबा बाथान खुलिनानैसो ओ बिजनेस लाइनावहाय ओ लाबोनायखौ नुनो मोनदों आरो थिक बेफोरबायदि जोंनो दिनै जोंनि बर' समाजनि न'खरफोरा माने जौगाबोगासिनो दं आरो आरो बेजो बेल' दाउ अमा फोसिनायजोंल' नङा नाथाय दिनैनि सम समावबो माखासे ओ जायगाफोराव जेरै रेस्टुरेन्ट एबा गामिनि हाथायफोराव साहा गला होनायजों ओ गोदोनि समावथ' बर' बिमाफोरा फिथा लावदुम सावनानैसो न'खर खुंबोयोमोन ना नाथाय दानि जुगाव ओरैबायदि नुनो मोन सै माने बर' आइजोफोराबो ओरैबायदि गोरा माने खम नंलिया माने गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो ओ थांनानै अबेबा गेदिर गिदिर रेस्टुरेन्टफोराव ओ गलाफोर खुलिहैनानै माने रां खामायनानै एबा रां आरजिनानै गावनि न'खरखौ बेबायदिनो खुंबोगासिनो दङ आरो
औ औ नंगौ
जेनेब्ला ओ जोंनिया आगोलनि आगोलनि बायदि दानिया बिदि सोलिला आरो ना ओ जेनेबा ओ हौवा हिन्जाव फारागथि सोलिला जेनेबा आगोलो जेनेबा ओ जोंनि बिमा बिफाफोरा हिनजावफोरा न'आवल' थानांगौ हौवाफोरासो बाहेरायाव थां खामानि मावनांगौ जों बिदिखौ आगोलोलो जोबोद नुबोदों आरो ना बा खोनाबोदों बेबायदिनो दानिया बिदि नंलिया जेनेबा हौवा हिनजाव समान उम जेनेबा हौवायाबो फरायनांगौ हिनजावसायाबो फरायनांगौ बिदिखौ जों बांसिनै गेदेर गेलाव हरा बिदिखौ बांसिनै ओ बोसोन होनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना औ औ बेबायदिनो ओ जेनेबा जोंनि बर' सुबुंफोराबो बेबायदिनो गुबुनखौ नुयै नुयै जेनेबा ओ जोबोरैनो जोंनियाबो ओ जौगाखांनो हमदों
औ
बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगाफोराव थांनानै लिर गिरिफोरा बेबायदिनो बिजाब बिजाब एबा बे लिरसुंथाइ लिरनाय फोराव जोंनि बर' सुबुंफोरनि जेनेबा थासारि एबा माबायदिहाय थायो माबायदिहाय गाननाय जोमनाय जोमो माबायदिहाय जानाय लोंनाय जायो लोङो बेफोरखौ लिरना दोनदों आरो ना बेबायदिनो जों फराय फरायसालिफोराव बर' सुबुंफोरनि बाथ्राफोरखौ मिथिनानै लानो मोनो।
औ नोंथां औ औ
बेबायदिनो जेनेबा जों आगोलोहाय बर' सुबुंफोरखौ बांसिनै जौजों गफबना थानाय खौ नुनो मोनोमोन आरो ना औ बेबायदिनो जेनेबा बर' न'खरफोराव जौ जौ बिदै सेरेब बिदिखौलाय सावखायोमोन नालाय बेनिखायनो आगोलो बांसिनै बेफोरबायदिफोरखौ जोङो नुनो मोनसिनोमोन दानि बेलायाव जेनेबा लोंब्लाबो एसे खमखौ नुनो मोनो आरो जेनेबा जोङो जेनेबा मोजां लामाथिं थांनायखो बांसिनै नुनो मोनो आरो ना औ बेबायदिनो जेनेबा नों नोंथां जोंना समाबो जाया नङा जाबाय नंगौना नोंथां औ नोंथांजों रायज्लायनो मोनना जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां औ गोजोनथों औ गोजोननाय थाबाय दे